औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों औ
अ आङो नोंथांजों ओ फोरबोफोरनि बागै दसे सम सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन सावरायजागोन।
औ बिदा फोरबोफोरा जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथार फोरबोफोर
औ
फोरा सुखु गोजोन रंजाखांनाय आरो खौसेथि लाबोयो। मोनफ्रोम फोरबोफोरानो गावबा गावनि ओंथि आरो धोरोमफोर थायो। दा नोंथाङा ओ फोरबोफोरनि बागै मा बुंनो सानो?
फोरबोफोरनि बागै जोंनो फोरबोफोरखौथ' जोंनो नांखाथारगौ नङा होमबा?
औ
औ सुबुङा ओरैनो मावनानै दांनानैल' न'आव थाबाय थानानै मा जानो बेनि ओंखायनो जोंनि गोसोआव रंजाखांनाय नांगौ औ। बे फोरबोफोरजोंहाय जोंनि गोसोआ रंजाखाङो आरो जोङो सुखु दुखुफोरखौ बेफोरनि गेजेरजों बावगारलाङो आरो दसेनि थाखाय औ। बेयावनो औ जोंनि बे गुफुं देहा खालामनायाव हेफाजाब होयो आरो फोरबोफोरा। आरो अनलायनायखौबो बांहोयो होननानै जोङो बुंनांगोन आरो। याव नोंथां मोननि जायगायाव मा मा फोरबो खुंनाय जायो?
अ जोंनि जायगायावथ' बैसागुनिफ्राय लानानै ओ गिदिर जोंना बैसागु जायो बे काति फुजा। थायो आरो दा बैसागुखौ बांसिन गाजा गोमजायै फालिनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ
नोंसिनिथिं बैसागु फालिनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन
औ हागोन औ जोंनियावहाय बैसागुखौ जोबोद मोजाङैनो खुङो होननांगोन जोङो। गिबियावनो जोंनिया बैसागोआवहाय मोसौ थुखैग्रोनाय जायो बैसागोनि से खालारनि सिगां खालै। बे मोसौ थुखैनाया जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो दंबोयो आरो। हेलौ नोंथाङा खोनादोंबा? खोनादों ना? हेलौ नोंथांनि रावा आंनावहाय खोनाफैयासै। खोनादों नोंथाङा? हेलौ हेल' हेलौ मानोबा खोनायासनो नै आङो खोनादोंना नोंथाङा हेलौ हेलौ हेलौ खोनायासैनो माबाफोरसो नेटफोरसो प्रब्लेम जादों नामा खोनादों नोंथाङा हेलौ हेलौ मा जाखोबा मोजां सावरायदोंमोन हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ